खोनादों हेलौ हेलौ खोनाबाय
औ नोंथां औ खोनाबाय नोंथाङा खोनादोंना आंनि रावखौ औ औ औ मा खालामबाय दं
आङो दा जि जिरायनानैसो दङ जिरायनानै दङ खोनाबाय दा
अ अ दा दिनै नोंथांजों मोनसे खोथा सावरायनो कल खालामनाय दोंमोन आरो
औ औ
बे आंखो सावरायनो लानाय खोथायानो जाहैबाय जोंनि बैसागुनि खोथा आरो जोङो रंजालि बैसागुनि खोथा ओ जेनेबा नोंथांमोननि ओनसोलावहाय बे रंजालि बैसागुखौ माबायदि ओ फालिनाय जायो एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथाङा आंनो
निया ओनसोलाव बैसागुफोरखौथ' ओ बांद्राय बांद्राय मानिनाय जाया जोंनि ओनसोलाव बैसागुआव जों गावबागावनि न'आवल' मानिनाय जायो माने बाय रायाव गामिफोरनि बायदि बांद्राय ओंखारनाय जाया आरो माने जोङो जोंनि न'आव माने ओ जेरै होमबाय जोङो उम माबा न'आव फुजा होबाय बाथौआव ओमफ्राय गोखा गोखै जाबाय अमा जाबाय बेबायदिया थायो आरो आ ओमफ्राय ओ बिजिनो जानाय लोंनाय ओ से गाव गाव गाव गावनिजों जानाय लोंनाय खालामबाय बेबायदिल' जोंना आरो माने बांद्राय जोंना बैसागुखौ मानाया आरो माने गामि बायदि ओं खार लायनाय बांद्राय गैया ओ जोङो गामि ओं गामि हिसाबैल' बानायो माने दस्रा दस्रा गामिजों जोङो मिलाया आरो माने जोंनि ओनसोलाव बांद्राय बेबायदि दस्रा दस्रा गामिजों मिलायनाय गैया आरो। गाव गावनि गा
हेलौ नोंथां नोंथांनि माथो
खोनादों?
औ दासो खोनाबाय।
ए ओमफ्राय नों थांमोननि ओनसोलावलाय माइ थो मानो बैसागुखौ
अ जोंनियावहायथ गामि ओनसोल नालाय ओ जोंनियाव माने फास्टआवनो सैथो दा
आ सैथोनि जोबथारनाय दानाव दानखालि आरो औ बे खालार खालिहाय जोङो ओ माने मोसौ बैसागु फालिनाय जायो आरो नोंथां औ औ मोसौ बैसागु फालिनो थाखाय जोंनो नांगौ जानाय
फ्रानो जाहैबाय बे ओ फान्थाव लाव पानेलाव ओ हालदि ओ दिग्लि लिथि बिलाइ थाराय बेफोरखौ जोङो माने बे मोसौ बैसागुनि सानसे सिगांखालिनो माने बुथुमना लानाय जायो आरो बेलासियावहाय।
औ औ
औ आरो अखानायैहाय बे जोबथारनाय सानाव खालि आरो बे फुङावनो सि खारनानैहाय मोसौनि मोदोमाव ओ थाव गुबै आरो आरो हांगारखो माने फथा होनाय जायो आरो दागो होनाय जायो औ। बिदि होखांनायनि उनावहाय मोसौखौ ओ दैमा बा दैखरफोराव लाना थाङो आरो थुखैनो थाखाय। ओ सल' रोजाब रोजाब बिदिनो बे सल'आनो जाहैबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एर हानजा हानजा बिदि होननायखौ नोंथाङा खोनाखा
बेखौथ आं खोनाफेराखै।
औ खोनायाखै ना नोंथां ओ बिदि सल'आ माने रोजाबनानैहाय ओ मोसौखौ थु थुखैयो आरो थुखैखांनायनि उनावहाय मोसौखौ ओ हेगारना होनाय जायो आरो। उदां फोथाराव हेगारना होनाय जायो। बिनिफ्राय जेथिया मोनायो मोनाबाथाय मोसौखौ नयाव लां नानैहाय ओ जेनेबा ओ गोदान फागा बावनानै खानाय जायो आरो। जेनेबा बिसोरनोबो गोदान बोसोरनि गोदान फांखा होनाय जायो आरो नोंथां। बिदिनो औ
गोदान धागा बानायनायखौ
औ औ ओ बेनि अखानायैथ' मानसि बैसागु जाहैबाय बेथ' बैसाग दाननि से खालार खालि मानसि बैसागुआवहाय जोङो माने फुङावनो सिखारनानैहाय ओ फुंखा ओ दिंखिया बिलाइ बेफोरखौ जोङो बुथुमना लायो आरो थालिर फस्ला आरो आ बुथुमखांनानै बिदिनो बा थु जोंनि जे माने सिजौ थायोना बे सिजौआव माने गोदान बेरा हेबनानै फुजा होनाय जायो आरो बेखौनो बा तु दुमनाय होननानै बुङो बे औ नों बे बाथौखौ दुमबाय दुमनानै फुजा होबाय बिदिनो बिनो उन्दैया गदोरखौ खुलुमबाय ओ बिदिनो गोदोरफोरा उन खौ फोरों होबाय ओ न'खरनि बिबै बिबौ ओ बिमा बिफा बिदा बिबाजै बिमायं न' खाथि खालानि बेफोरखौबो खुलुमनाय जायो आरो नोंथां। ओ बिदिनो बि दिनखालि आरो बिदि खुलुमखां लोबखां ओ बिदिनो जानाय जायो।